हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। दिनै अब्ला आङो नोंथांजों बर'नि जा गाननाय जोमनाय
औ नोंथां।
औ जि जोम बेफोरनि बागै एसे राय्लायनो सानदोंमोन।
राय्लायजायो नोंथां।
औ अब्ला जागायनोसै
औ जागायदे नोंथां।
जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो दोरोङारि आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां गाननाय जोमनाय मोननो हायो। दोरोङारि होनब्लाथाय जोङो गिबियावनो आइजोफोरनि दख' ख'ना। बेनि उनाव हौवाफोरनिया गामसा आरो बेबायदिनो जोङो ओ आर'नाइ एबा जा फास्रा बेफोरखौ मोननो हायो।
औ नों थां हायो।
बेफोरनिनो माने बेफोरखौ गुबुन गुबुन फोरबो एबा गुबुन गुबुन ओ जा खामानि एबा हाबा हुखा बेफोराव
औ नोंथां औ।
नंगौ। दख'नानि ओ नोंथां दख' दख'नानि बेलायाव बुङोब्ला जोङो ओ दख'ना थावसि होननायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
दख'ना थावसि औ मिथिगौ नोंथां। जेरै जे हाबायाव ओ हाबायाव जे गानोनो हिनजाव गोदाना हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायो। हाबा दाननायाव। बेखौनो दख'ना थावसि जि होनोना।
नंगौ नोंथाङा थारै थारखौनो बुंदों। हाबायाव गाननाय नंगौ जा खैना एबा जा हाबा जानाय आइजोआ गानो बे
आइजो औ नोंथां औ नोंथां।
आरो बेनि अनगाबो माने खेराइ मोसानायाव दौदिनिया गानो होननानै आं खोनानो मोनदोंमोन।
दौदिनिया नंगौ नोंथां।
नंगौ माने आङो नुवाखै। अब्लाबो माने बयबो बुङो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
नोंगौ माने बेयो दख'ना थावसिखौ मैथा खालारनि होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
नंगौ नोंथां मैथा खालारनि
नंगौ बेनि उनाव हाबायावथ' बेबायाददिनो दख'ना थावसि गानबाय। बेनि उनाव जोङो बैसागो मोसानायाव बुङोब्ला जोङो बांसिनखौनो माने बांसिन आइजोफोरखौनो गोमो दख'ना बेनि उनाव फास्रा ओ एबा जा ओ जा फास्रा लायो बेखौ रेगे रेग गां बुङो।
औ नोंथां
बांसिनखौनो गोजाखौ लायो आरो। बेनि उनाव गोजानि अनगायैबो गुबुन गुबुन कालारनि दं आरो गाबनि बेफोरखौबो लायो। बेनि उनाव आर'नाइ दङ आर'नाइखौ गोबां गाबनि सानखौहायै गाबनि जोङो मोननो हायो आरो।
औ नोंथां हायो।
बेनि उनाव बैसागोआवथ' गोजा ब्लाउस एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबनि गाननायखौ जों नुनो मोनो।
नुनो मोनो। औ सैथो नोंथां
औ बेनि उनाव जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला बेबादिनो माने ओ गुबुन गुबुन खामानियाव माने गुबुन गुबुन गानो आरोना जेरै माइ गायनायावबो माने सिमपोल दख'नाफोरखौ गाननाय नुनो मोनो। आरो जों बिदन दख'ना ना मा होनो थाय बे
बिदन दख'ना औ नंगौ नोंथां सैथो।
नोंगौ बेनि उनाव आरो आरो आथिखालावथ' माने ओ गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन डिजाइननि दख'ना ओं ओमफ्राय बेफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो आ आरिफोरखौ नांगौ बेनि उनाव ओ ओ जा गोबां रोखोम नि गोबां गोबां गो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबनि गानो बेफोर ओ बांसिन
गानो औ
औ दख'नाखौ गाननायखौ नुनो मोनो रायजोफोर
बेबादिनो जोङो ओ गाननाय जोमनाय बेनि बेलायाबा जोङो नोंथां जेरै गोद गोदोनायाव गाननाय हार एबा खोमायावनाय सना बेफोर आथिङाव गाननाय बेफोरखौबो जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायाव लाबोनो हायो।
हायो हायो नोंथां नोंगौ सैथो
खोमनि मुं दं आरोना आङो नोंथां बेफोरनि मुंखौ बावबाय। बेनि उ
औ
जों रायलायनो हायो हौवाफोरनि बेलायाव गाननाय जोमनायखौ औ नोंथाङा जुदि हायोब्ला एसे फोरमायनो हागोन मा हौवाफोरनि गाननाय जोमनायनि? खोथाखौ
हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंना बेबायदिनो गोबां गाननाय जोमनाय
मा हा हाबायाव माबायदि गानो आरो बैसो हालेवनाय एबा गुबुन गुबुन खामानिफोराव बिथांमोनाबो बेखौनो फोरमायब्लानो जागोन दे।
औ औ औ नोंथां जेरै जोंना हाबायाव बिदिनो जोंना ओ बर' हारिनि मोनसे ट्रेदिसनेल अह बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिसनेल ड्रेस होननाय मोनसे दंना नोंथां आरो ओ गामसा गोथां बेफोरखौ गामसा गोथां आमफ्राय ओरै खर'आव आर'नाइ खानोसै आरो गस्ला गुफुर बेफोरबायदि गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै आर'नाइनि आर'नाइ गुफुरनि ओ कट दानि बेफोरखौ नुनो मो नो आरो आरो गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो हाबायाव हौवाफोरा जेरै गाननाय होनना बुङोब्ला सोरबा ओ लंपेन्ट गुफुर आरो गस्ला आखाइ गोलाव गुफुर बेफोरबायदिबो गाननाय नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गानो आरो आरो हालौनायफोराव गानोबा जोंना बिदिनो न'आव दानाय गामसा बेफोरखौ गानो आरो मोसानायाव होनना बुङोब्ला जोंना बेखौनो गामसा गोथां गानो आर'नाइ लायो‌। बेफोरबायदि आरो दा आरो ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला मिथिंगाजों जोबोद गोरोबफ्लेनाय जोबोद समायना जोङो बर' हारिनि दख'ना दि बर' हारिनि दख'नायाव जे गोबां रेगे रेगां ओ आगर फोर थायो आर'नायइाव जा दखनायाव जा नोंथाङा बै आगरफोरनि मुंखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? जेरै- फारौ मेगन मा मा बेफोरबायदि दङ?
थां ओ आङो मा ने दानाय लुनाय एबा बेफ फोराव माने बांसिन खामानियाव माने आखाइ होआखैमोन नालाय बेनिखायनो माने बांसिन आगरफोरनि मुंफोर खौ मिथिया अब्लाबो जा आङो ओ मिथियो बेफोरखौ गेस खालामनो एबा साननो एबा बुंनो सानगोन आरो
औ नोंथां दे बुंदो
आर'नाइाव मा आगर दङ होनोब ब्ला आङो मोजां मिथिया नाथाय बेखौ हाजो आगर होनो नामाथाय आङो मोजां मिथिया आरो
गर बेबायदिनो बुनन्दुराम आगर बेफोरबाय फारौ मेगन आ गर बेफोरबायदि होननाय दं आरो आरो गुबुनफोर दं दङ गोबां रोखोमनि बिदिनो ओ दाउथु दाउथु थु आगर ओ फारौ मेगन बेफोरबायदि नुदों बेफोरबायदिया जोबोद समायना नुहैयो आरो गाननाय जोमनायाव बेफोरबायदि
नंगौ
औ दा बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव बेनो जोंना बर'फोरनिया गोबां मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनाय आरो नायो नायनायावनो नुखायो आरो जोबोद समायना
नंगौ
औ नोंथां
आरो दख'नानि बेलाय औ
दख'नानि बेला दे बुंलाय नोंथां
दखनानि बेलायाव आगर होनोब्ला माने गोदो आरो दासिमबो गोबां रोखो रोखोमनि मोननो हायो आगर गुबुन गुबुन दानाय बेफोरनिनो औ आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन बिबार एबा गुबुन गोदान गोदान डिजाइननि आगरखौ जोङो नुनो मोनसै
नंगौ नोंथां सैथो औ
आरो माखासे दख'नाफोर दङ आरो बेफोराव माने जेबो आगर गैया होनजायो माने बेफोरो सिम्पोल आरो
औ नोंथां औ
बेबादिनो जोङो ओ गाननाय जोमनायनि खोथा बुंनो हायो आरो
औ हायो नोंथां
औ नोंथाङा आरो हिसुमा होनाय मिथियोना जा गोजांनाय समाव जा ओ गरम गोजांनाय समाव जा खोबनानै लायोबा गुदुं मोननायनि थाखाय हिसुमा होनोना बिखौ औ
औ हिसिमा होनो औ
औ मोनने गोदो गोदोनि जा जुदि जोङो दायो फट'फोर नायोब्ला माने गोबां हिसिमाफोरखौ औ उम जोमना थानायखौ नुनो मोनो आरो
नुनो मोनो नोंगौ नोंथां सैथो औ
एबा दोरोंङा होननानै नोंगौ बुंनो हाया बुंनो हाया बेखौ माने अब्लाबो माने बांसिन बिदिनो जोमना थानायखौ नुयोमोन आरो
नुयोमोन नंगौ औ
बांसिन आइजोफोरा इन्दि इन्दिनि दानानै लायोमोन इन्दि खुन्दुंनि
दो
औ माने बेफोर बेफोरबायदिनो गोबां बिथांमोना दायोमोन गावनो आरो गानोमोन जोमोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि आथिखालाव गाननाय जोमनाय ओंखारबाय डिजाइन डिजाइन दखना एबा जा आगर गाबनि गोबाव गोबावनिफोर बायदिखौ जों नुनो मोनो। आरो हौवाफोरनि बेलायावबो
औ
ओ गुबुन आगरनि गस्ला बानायनाय बा गामसा दानायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नुनो मोनो नोंगौ।
नंगौ अब्ला दिनै दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ नोंथांजों माने गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां आंबो जोबोद मोजां मोनदों औ।
हर बावहरनाय थाबाय आरो।
औ दे नोंथां गोजोनथों नोंथां।
औ
औ दिनैनि राय्लायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै होनबा ना नोंथां।
औ नोंथां जागोन
दे